औ नोंथां
औ खोनादों
औ ओ बिदिब्ला नोंथां औ दङ नोंथां बिदिब्ला दायो नोंथां
औ बुंलाय
फख्रियाव ना फिनायनि सायावनो सावरायजागोन नामा
औ जागोन जागोन दे रायलायजागोन दे
औ ओ नोंथांनि नखराव ओरैनो बे फख्रियाव मा मा ना फिसियो
अ जोंनि न'आवहाय ओरैनो जोङो मिरखा रौ बेनिफ्राय पमप्लेट जायखौ जोङो रुपसान्दा होननानैबो बुंनाय जायो ओ खावै बेफोरखौ फिनाय जायो ओरैनो जोङो कमारसियेल जोङो गो फि फाननो थाखाय माखासे नाफोरखौ जोङो मेजरलि माने जेनेरेलि फिसिनाय जायो जेरै ए जोङो खावैफोरखौ फिनाय जायो खावै मिरखा बेफोरखौ फिनाय जायो ओ न'आव जानो थाखाय न'आव जानो थाखाय जोङो माबाखौ दोननाय जायो जेरै जोङो ओइ चायना फुथि बेफोर गोरि ओ बामि बेफोरखौ जोङो ओ एसे ओरैनो न'आव जानो थाखाय दोननाय जायो आरो माखासेखौ फाननो थाखाय माखासेखौ गिदिर फेदेरनानै जोङो फाननाय जायो बाजारावहाय ओ नोंथांनिया नोंथांनियाव ओरैनो मा मा ना फियो आरो नाखौ ओ न'आव जानो थाखायल' फियो ना फालांगि खालामनो थाखायबो फिनाय जायो नोंथांनि न'आवहाय नोंथांनि नोंथांनि जायगायावहाय
औ नोंथां जोंहानि नखरावथ' फुख्रिया जिहेथु गंनै दङ बेवहाय एसे फिसायाव ना बांद्राय हगारनाय जाया अब्लाबो जि गंसे दङ गेदेराव बेवहाय बायदिसिना ना हगारनाय जायो आरो ओ बेवहाय दङ ना ख खौ जोंहा बांसिनानो सिलभारखौ हेगारो बेनि उनाव मिर दा एबारिनो गवा आरो बेबादिनो जापानिस दङ ना ना आ बेनि अनगायैबो फिथिग्रि बेनि अनगायैबो कुरिया बायदि नाफोरखौनो हगारो आरो आ बिनि उनाव ग्रासकाप बायदिफोरखौ बेनि अनगायैबो बेफोर नाफोरनि अनगायैबो गोबां मावा नाफोरबो दङ बेबोनो सें नाफोरबो दङ आरो फुख्रियाव
औ
औ
ओरैनो नों नोथांनि ओनसोलाव वहाय
औ
नोंथांनि ओनसोलाव एरैनो ना ना फिनायावहाय नानो मा मा आदार होनाय जायो नाखौ गिदिर खालामनो थाखाय
औ नोंथां जोंनि बेबादि ओ-ओनसोलाव आरो जोंनि ओनसोलाव ओ जेब्ला फुख्रियाव ना हगारो अब्ला नानो थाखाय बे बेसन बे बेसरनि जि साबा दङना बे थाव दनखांनायनि उनाव दि ओंखारो
औ औ
औ बेखौ होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो आरो गुन्दैबो होनाय जायो बेनि अनगायैबो आथिखालावथ' गलाफोराव नानि दाना बायनानै मोनो नङा होनबा
नंगौ औ
जायो आरो बेनि उनाव बे अफ्रिखौबो होनाय जायो आरो ग्रास काट बायदि नाफोराथ' बिलाइफोरसो जायो नङा होनबा बेसोरनो ओ बे थालिर बिलाइ बायदि बिदिफोरखौ हाननानै होयो आरो
अ नंगौ ना
औ
जोंनियावहाय औ नांगौ
नोंथाङा बुंग्रोलाय
औ जोंनियावहाय ओरैनो नाखौ फेदेरनो थाखाय दाना दाना बाहायनाय जायो बाजारनिफ्राय ए बेनिफ ओमफ्राय जोङो जोंनि ओनसोलावहाय नाखौ ओ बाजाराव फाननो थाखाय गोबां फिनाय जाया
औ
नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलावहाय नाखौ बाजारावबो फाननो थाखाय बुरजा ना फिसिनाय जायो ना न'आव जानो थाखायल' फिनाय जायो
औ नोंथां जोंनि नखरावथ' बा जोंनि ओनसोलाव बेबादि जानो थाखायल' फिसिनाय जाया फाननो थाखायबो ओ फिसिनाय जायो मानो होनबा ओ नखराव जानायजों लोगोसे बे फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो नखरनि आं आंखाल जि रांखान्थियारि आंखाल बेखौ सुफुंनो हायो आरो ओ बिनि थाखायनो नाखौ फिसिनो फाननो थाखायनो बांसिनै फिसिनाय जायो आरो आ बेनि अनगायैबो औ औ ओ बेनि अनगायैबो नोंथां आरो नखरावनो जेब्ला नाफोरखौ फाननाय जायो अब्ला न'आवनो लाखियो आरो न'आवनो लाखिनानै ओ बिनि उनाव फोराननानै दोनो सान्दुंङाव इयुनाव बा जानो थाखाय आरो आरो बेफोर नाफोरखौ गोबां जेरै गोबां रोखोमनि जानो हायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ फ्राय एवनानैबो जानो हायो मैगं ओंख्रि संनानैबो जानो हायो बेनि अनगायैबोथ' जोङो नाफाम संनानैबो जायो नङा होमबा बर'फोरा
नंगौ नंगौ नंगौ
आरो
नाफामखौ नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनोलाय
नोंथां आङो बांद्राय नाफाम बानायनायनि मिथिया अब्लाबो जि मिथिगौ बेनि एसे बुंनो हागोन आरो आं औ नाफाम कुद औ नाफाम कुद थ गिबियावनो सान्दुंआव फोराननानै लाग्रोयो आरो ओ बिनि उनाव फोराननानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला गोरान जायो गोरान जानायनि उनाव बे थास' बुगा बायदिफोरखौ हानानै आरो बेनि उनाव खारदै होयो खारदै होयो होननानै ओ माने देखांनायनि उनाव खारदै होयो आरो बेखौ मोजाङै ओ ओ दिंखियाव देनानै बेनि उनाव बे दैहु दङ ना हानि दैहु ओ बेयाव औ बेयाव ओ प्लास्टिक बायदिजों खाथेनानै मोजाङै दोनो आरो जाहाथे एम्फौ बा थाम्फैफोरा दैनो हाया ओ आरो नोंथाङा ओ मिथियो नामा मोजां मोजाङै माने आं जेसेबांखिनि मिथिगौ नाफामखौ बोरै बानायो
आं आङो मिथिनायावहाय जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय नोंथांनि ओनसोलाव माबादि बानायो आं आइडिया गैया खिन्थु जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि आइ आफा आरो जोंनि आबै आबौनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला ए नाफामखौ सिगां ना खौ जोङो मेनलि जोङो ना फिसाखौ ना फिसा फिसाखौ जोङो फोराननानै लाग्रोनाय जायो ना गिदिरखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां बानायनाय जाया ना फिसा फिया फिसाखौ जोङो सानदुुंङाव फोरनानै मोजाङै फोराननानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय नाखौ जोङो देनानै गुन्दै खालामनानै लायो बेनि उनावहाय ना गुन्दैयाव जोङो थास' थास'खौ जोङो थासनि देन्था थास बिलाइखौ जोङो होनानै बेजों देग्लिफानाय जायो गुन्दै खालामफानाय जायो नाजों बिनि उनावहाय जोङो औवा हासुंखौ औवाखौ माने हासुं बानायनानै औवा हासुङाव सोनानै बेखौ मोजाङै ए खाथेनानै हाजों लेरथेनानै दोननाय जायो जाहाथे बियो मोजाङै सेवनो हानाय बायदि बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय पन्द्र दिन बा मास मोनसेनि उनावहाय बेखौ जोङो खेंनानै बेखौ जोङो जानाय जायो जेरै नाफामखौ जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बा जोङो खोनायोबा जोंनि ओनसोलाव बहुद रायलायो आरो जों मिथिखायोबो जे नाफामा बरफोरनि मोनसे दोरोङारि जानाय होननानैबो जों मिथियो आरो बियो बर'फोरनि मोनसे जी आइ टेग मोननाय मोनसे ए जाग्रा आदार होननानैबो जोङो मिथिनो बुंनो हायो बियो जोङो ओ गाहायै जोङो बेखौहाय हाबाफोरावबो बाहायनाय जायो आरो आलासिफोर फैयोबा बेखौहाय जोङो ना नाफामखौहाय जोङो आलासिफोरनो जाहोनो हायोब्ला आलासिफोरखौ जोङो गोजोनग्लाय होनो हायो होननानैबो जोंनि ओनसोलाव बुहुद रायलायो आरो ओ नाफामनि बेसेना बा नाफामनि दिडिमान्डआ जोंनि ओनसोलावहाय बुहुत होननानैबो जोङो मिन्थियो आरो बेखौहाय गोदोनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो बेखौ जोंनि बरफोरा ओ जाबोबाय थादों बा बेखौ ओ सोलोंबोबाय थादों बानायनो थाखाय आरो दासिमबो बेखौ जोङो बरफोरनि नखराव मोनफ्रोमबो नखराव बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफाम नाखौ गोबां फाननाय जायो नामा?
ओ फाननाया जोंनियावहाय बाजार-बाजाराव जोङो एथबां नुनाय जाया खिन्थु जोंनि बर' ओनसोल हिसाबै मोनफ्रोमबो नखरावहाय नाफामखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो मेइनलि बेखौहाय ना मोननाय सिजोनाव बानायनाय जायो जेरै जोङो दैज्लां बोथोर दा फैबाय दा जोङो नानि बिबाङा गोबां रोखोमनि जोङो ना मोननाय जायो। जेरै जोङो माने दुब्लिनिफ्राय जोङो ना हमनानै दा नैबे दैयाबो दै थानाय समावहाय गोबां बिबांनि ना मोननाय जायो आरो नाखौ जोङो। जाय नाखौ जोङो ओंख्रि जानानै बा जोङो जानानै आग्लायनाय बा जोङो जाबाबो जाख'नो हायै आग्लायनाय नाफोरखौ जोङो बेखौ बानायनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय जेरै जोङो माने ओंख्रि जानानै मैथाजों ना जाबाय जों नाखौ जा खनो हायासै माखासे फिसा फिसा नाफोर जों जानानै आग्लायबाय बैफोर नाखौ जोङो फोराननानै मेइनलि जोंनि बर नखराव दा मोनफ्रोमबो नखराव बुंनो थाङोब्ला नाफामखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। नोंसिनि ओनसोलावहाय ओरैनो ना नाफामखौ बयबो नखरा बानायो ना मोनफा मोननै न नखराल' बानायनाय जायो
सिगाङो एसे एनै बा नखरसे नखरनैसो बानायोमोन नाथाय आथिखालाव बेबादि बानायनायखौ खोनालिया आरो नुवाखैबो आङो सिगाङाव जोंनि बे आबैमोनहाबो बानायोमोन नाथ आथिखालाव नुनो थांला माने बानायनाय। नि ओ औ
जोंनि ओनसोलाव नाफामखौ बानायो नखदासिमबो गोदोनि जेरेखम सोलिदों दासिमबो नाफाम बानायनाय माने बानायनाय हुदाया दासिमबो खाराखै जोंनि ओनसोलाव दासिमबो बानायो आरो नाफामनि डिमान्डआबो गोबां दङ जोंनि ओनसोलाव। फोलावबाय ओरैनो नों नोंथांनि ओनसोलावहाय नाफोरखौ ना फोरखौ बांसिनै गोथाङै जानाय जायो ना गोरान खालामनानै जानाय जायो ओरैनोथ' जों मेइनलि नाखौ जोङो माखासे खायसे मानसिफोरा खायसे ओनसोल ओनसोलावहाय नाखौ गोरान खालामनानै जानो मोजां मोनो आरो खायसे ओनसोलावहाय गोथाङै जानो मोजां मोनो दा नोंथांनि ओनसोलावहाय नाखौ मा रोखोमै जानानै मोजां मोनो?
नोंथां जोंनि ओनसोलावथ बेबादि ना गोरानखौ बांद्राय जानाय जाया बे ना गोथांखौनो बांसिनै संनानै जानाय जायो आरो बांसिन ओ नखरावनो बेबादि फोराननानै एसेबां मानि जानायखौ आं दिनैसिम नुनो मोनाखै। नोंथांमोननि औ
बिदिब्ला दिनैनि दिनै दोनथ'लायसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां।
अ दे बिदिब्ला।